हेलौ हेलौ
औ नोंथां।
गोजोन सानजोफु नोंथां।
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय।
आं नोंथांजों नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय आङो दायो बर' समाजाव सोलिबाय थानाय जिउनि गोहोमनि सोमोन्दै नोंथांजों रायज्लायनो फन हरदोंमोन आरोना नोंथां। जौनि गोहोमनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथाङ हागोन बेथ' बिराद मोजां आयदा जोङो बिनि सायाव सावरायखानांगोन। बिदिब्ला नोंथाङानो जागायग्रोदो औ
होमबा आंनो जागायजेनसै।
औ।
गिबियावनो आङो जौ होनबथ' जौआ जोंनो मोननै रोखोमनि मुलाम्फा होयो। मोनसेयानो जाबाय जाय जोंनो माखासे माने जुमाया जोंनि थाखाय गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बा बियो मोनसे माने खहाबो लाबोयो खहाया बांसिन खिन्थु जोंनो बेयो मुलाम्फाबो लाबोयो आरोना नोंथाङा।
औ नोंथां नांगौ
खौ जोङो बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो माइरंजों बानायो। जुमाय बानायनो थाखाय जोंनो गिबियावनो एमावन्ट नांग्रोगौ जायो। जाय एमावखौ जोङो थालिर बिलाइ लोखोना बिलाइ आनारस बिलाइ दंफां राखेब बिलाइ बेफोर बिलाइफोर देग्लिनानै दुमालु दुमालु दुलुर दुलुर दावदै बायदि गल गल खालाम नानै जोङो देनानैहाय फोराननानै देनानै माइरंजों लोगोसे सोमफानानै
औ
सोमफानानै देनानै गुन्दै मुस मुस खालामनानैहाय जोङो खो सानदांगा बा संग्रायावहाय दुमालु दुमालु खालामनानै फोराननानै दोनो बे फोराननानै दोननाय एमावनो जोंनो बोसोरसे बा जेनेबा न'खरावथ' जोङो जुमाय एबा जौखौ संबाय थानाय जाया नालाय जेनेबा फोरबोफोरावल'सो जोङो मालाबा मालाबा बाहायनाय जायो बे जौखौ।
औ नोंथां नंगौ
समाव मुलाम्फा होयोब्लाबो जोंनो बांसिनानो खहा खालामो नालाय। जायनि जााहनाव जोङो बे खनसे बानायनाय एमावनो जोंनो बोसोर बोसोर सोलियो आरोना नोंथां।
औ नोंथाङा नंगौ
ओमफ्रायो गिबियावनो जोङो जुमाय बानायनो थाखाय माइरंखौ ओंखाम बायदि सङो।
औ
माइरंखौ ओंखाम बायदि संखांनायनि उनावहाय बेखौ खु खुरुनो खुरुननानै जोङो संग्राय बा थालिर सायाव जि बनानैहाय फेनलानानै दोनो फेनानै दोनखांनायनि उनाव जेब्ला गुसु जायो अब्ला जोङो बे एमाव जायखौ जोङो सिगाङावनो दुलुर दुलुर बाननानै लाखानाय एमावखौहाय ओरैनो सयथा बा सातथासो होयो आरो जोङो जेनेबा माइरंनि जखा हिसाब नायनानै सयथा सात थासोहाय फुननानै होनानैहाय
औ नोंथां
जोङो बेखौ जेनेबा दाबखा जायखौ जोङो जुमाय दोनो जाब अखाबा जं गा बेफोरबायदि गुवार जायगा नायनानै जोङो बेखौ थालिरलाय एबा दाखिनिजोंहाय एमाव फुनखांनायनि उनाव सोनानै दोनो आरो सोनानै दोनखांनायनि उनाव बेयो बिदै ओंखारो जाय बिदैखौनो बर' गा जुमाय होननानै बुङो आरो।
औ नोंथां नंगौ
हाय जोंनि न'खरावहाय गोदोनि दिनावथ' जेनेबा जोङो गोबां आबाद मावोमोन नालाय आबाद मावनाय समाव जोंहा दुरबल मोनो लोरबां मोनो मेङो मेंनाय बे मेंनायखौहाय खारहोनो थाखाय जों बे जुमायखौ बाहायोमोन।
औ नोंथां नंगौ।
लोंनायनि जा लोंनाया माखासे मानसिफोरखौ खहा खालामोब्लाबो माखासे मानसिफोरखौ मुलाम्फा होयो आरो मुलाम्फा होनोब्ला जोङो गिबियावनो बे जुमायखौहाय लोङोब्ला सोरनोबा ना बेदर बा मायावबा जायगायाव थांनानै गेस जायोब्ला दैया उदै दुयोब्ला खिनाय जायोब्ला जोङो बे समाय गिसि बिदैखौ लोङोब्ला हामो होननानै आं मिथियो आरो नोंथां।
औ नोंथां नंगौ।
सोरबाफोर गुजुनायफोर जायोब्ला बेबा गोदोना। अबावबा मोदोम देहा सोलेर सिङावहाय रग' बियादफोर जायोब्ला बे बियादफोर जायोब्ला जोङो जुमाय गोरान लोङोमोन आरो नोंथां बे जुमाय गोरान लान गोरान लायनो मोनसे मुलि आरो गोदोनि समावबा बेयो माने गुजुनाय जानाय गोदोना बबेनिबा बियादफोर बेदरफोर जानायफोरखौ हामहै होयोमोन आरो आरो बेखौ लोंबालायनो खामानि मावनानै मेंनायफोरा सिन्थाफोरा स्रां थाङो आरो मोनायाव उन्दुनाय समाव बहाय मोजां उन्दुलांनो हायोमोन आरो गोदोनि समाव
औ नोंथां नंगौ।
जुमाया दानि समावहाय खहाखौनो होनांसि गोन गोदोनि समाव मुलिबाबो दानि समाव मानसिफोर गोबां बाहायनायनि जाउनाव सानफ्रामबो जुमायखौनो माने ओरैनो लोंग्रा दै बायदि बाहायनायनि जाउनाव माखासे सोलेर सिङाव खहाबो जायो जानाया।
नोंगौ नोंथां नंगौ।
अब्ला दानि मानसिफोरा बेखारा बांसिन मावा दाङा थासिगोन बिसोरो ओरैनो जमा जमा थाथुमनानै जमा जमा जानानै लोगोफोरजों बायदिसि खोथा गैया बाथ्रा गैया जेबो मावा दाङा लोंनानै मावा-दाङा सानफ्रामबो जुमायखौनो दै बायदि लोंनायनि जाहोनाव बिसिनि सोलेर सिङाव थानाय बि बिखा समफ्ल' लेबारफोरा गाज्रि जानायखौबो आं खोनानो मोन
आं नंगौ नोंथां नंगौ। थिग बेबायदियैनो औ नोंथां।
मा होनोब्ला जुमाय लोंबा जोंहा फरायसाफोरा बा बांद्राय जाहोनाव जेनेबा फरायसायानो होन बा सोरबा सासे गिदिर मानसियानो होन एबा जों बालिया सुबुङानो होन जुमायखौ बांद्राय बाहायोब्ला मा मा खहा जागोन बायदि होननानै नोंथाङा मा सानो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा फंनैसो बुंनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन।
दे बिदिब्ला नोंथां फंनैसो फोरमायनानै होलाय जोंहा मा मा खहा जायो जुमाइ जुदि जों सानफ्रोमबो बाहायोबा
जागोन नोंथां जागोन। दा जोंहा जुमाय होनबाथ' जेरैबायदि नोंथाङा होनबाय खहाबो बा मुलाम्फाबो बिदि बे नंगौ थारैनो जे नोंथाङा जौ लोंबा मा मा मुलाम फ जायो बेखौथ' बुंलांजोबखाबाय फ्रायानो दा आङो जौ लिंब्ला मा मा खहा जायो बेखौ आङो फंनैसो बुंलांनोसै आरो। बिदिब्ला। दा जोंना जौ लोङोब्ला मा मा खहा जायो होननानै बुंब्लाथाय जोङो आथिखालाव नुनो मोनो जे जोंनि न'खरफोरावहाय बांद्राय जौ लोङोब्ला ओ जोंनि बिफाफोरा बा बिथै बा बिमायफोरा जोङो बिदि लोङोब्ला जौखौहाय बाराद्रायहै लोङोबा न'खरावहाय दावराव दावसि जालायनाय ओ नुनो मोनो आरो। बिसिनि गेजेरावहाय गोजोननायखौ नुनो मोना आरो जोङो। बिसोरो जौ लोंनानैहाय जेब्ला रागा जोंनानै न'फोरखौ बु बुलाबाय बुफायलाबायनाय बा थोरसि लथा गारख्रावला बायनाय बेफोर नि जाहोनखौबो जोङो नुनो मोनबाय आरो। आरोबाव जोंहाथ' ओरै फरायसा फरायसाफ्राथ' दानि जुगनिया फ्रायानो बिफोरबायदि लोंनाय जानायाव बांसिन गोस खौबो जोङो नुनो मोनसै। जिहेथु बिसोरो जायनि जाहोनावहाय बांद्राय जौ लोंनानैहाय न'खराव बिमा फि फानावहाय ओ बायदिसिना जे गावसिनि लुुबैनाय गारि बा बाइक बेफोरखौ दाबि दाबियैहाय बिरननानै लामा सामायावहाय जौ लोंनानै जे गारिफोरखौ मोजां सालायैनि जाहोनावहाय बिसोरो एक्सिडेन्टबो जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। ओ थिग बेबायदिनो गोबां दंबावो। जौनि खहाया जे जोंनि किडनि फोराबो गारज्रि जानायखौबो जोङो नुनो मोनो आरो सोरबा सोरबा बांद्राय लोङोब्ला फिसोरो लोङाबानो थानो हायै बायदि जायो आरो। बिसिनि खर'फ्राबो खालि जौ जौ बेफोरबायदिल' बियो आरो। फिसोरो जौ लोङाबाथाय ओंखामफोरखौबो खहाबलायथारा आरो जौ लों बासो ओंखामबो जानो हायो। बा उन्दुनो हायो बेफोरो खोब ओ गोहोम खोलैथाव आरोखि ना। जेन'बा नोङो जौ लोंब्लाल'सो ओंखाम जानो हागोन। दा नोङो जौखौ उदै खालिफोराव लोंब्लाथ' जोंना निस्सय बियो जोंना गाज्रि गो गोहोम खोख्लैगोन मानो होमबा नोङो उदैयाव जेब्ला ओंखामानो गैयाब्ला अब्लाबो खालि जौआवथ' बिराद आद जोंना ओ बायदि रोखोमनि जे फेहोग्रा बेफोरथ' थायो। नङा होमबा? दा बेफोरो उदै सिङाव थांनानैहाय जोंना गोबां रोखोमनि जोङो बेमारफोरखौबो जानायखौ बांसिनैहाय नुनो मोनसै आरो। आरो बिदिनो ब' ज' ओ सं सेंग्रा सिख्लाफोरा जौ लोंलाय लायनानैहाय जे फरायनांगौ टाइमावहाय फरायनो रोंला। बा बिसोरो गिदिरफोरनि खोथाखौबो बांद्राय खोनासंनो गोसो जाला। खालि जौ लोंनायल' गावल' गोसो होसै बिनि थाखायनो मा फिसोरो
ओ लेखा फरायायावबो बांद्राय जौगानायखौ जोङो नुनो मोनलिया आरो नोंथां। औ आरो बिसोरो गोबां रोखोमनि बिमा फिफाखौबो ओ दाद द्रि होनाय बा जोङो खुद्रिनायखौबो नुनो मोनो। जेरै लोंनानै जानानैहाय मबेल नांगौनो बा बाइक नांगौनो बा माबा मोनसे गावसिनि लुगैनाय बेसादफोरखौबो मा बिसोरो न'आवहाय थांनानै बिमा फिफानावहाय खुद्रि फैयो आरो। औ थिग बेबायदिनो जौआ जोंनिहाय मोजांबो गो होम खोलैयो आरो गाज्रिबो गोहोम खोलैयो आरो जेरैबायदि नोंथाङा होम बाय मोजां गोहोम खोलैनाया जोंना जाहैबाय बे माइ गायनाय फुनाय बोथोरफोराव हाय जोंनि बिमा बिफाफ्रा माइ गायनानै फैनानै मोङोब्ला बे जौ फोरखौ लोङोब्लाथाय जोङो मोजांथारै उन्दुनो हायो बा जोंनि मेंनायफोरा खार होननानैहाय बुङो आरो औ नोंथां
होनब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय आरो नोंथांजों आं माखासे जौनि बागै गै जेनबा बर' समाजाव बाहायबाय थानाय जुमखौथ' जोंनि समाजाव बाहायखायो नालाय फुजा होनाय
औ
बेथ' जोंनि गोनांथार नालाय बे गोनांथारखौनो जोङो सामफ्रामबो बाहायोब्ला जोंहा माबायदि खहा जायो बा माबायदि मुलाम्फा जायो नोंथांनि
औ नोथां
गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ बिदिब्ला जों नोंथां जोंना समाबोथ' जाबायमोन दिनैनि थाखाय अनो दोन्थ'लायसै नामा नोंथां?
औ नोंथां औ साबाखर थाबाय नोंथां ओं दे होमबा नों